हेल'
हेल' औ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
हेल'
औ खोनादों आंङो।
अ अ आंनि
उम
लानानै
अ दे एसे फोरमायना होलाय होनबा नोंथांङा?
औ औ दे बिदिबा खालामदो नोंथांङा।
औ दे।
सोबनाय जुन थारिख आव लानानै सुबुंफ्रा गोबां सालायसोयो। ओ दानि जुगाव आरोना सोलथाइखौ लानानै। हौवा हिनजावनि जेबो फाराग गैया नाथाय नोंथां गोदोनि दिनावहाय सुबुं माहारिनाव साननाय दंङमोनदि फिसा हिनजाव
उम।
उनावसो हाबा जाहैखागोन। फोरोंनानै मा लाबसो बिसोर बुंनो थांङोब्ला माखौ मोनजागोन साख्रि मावोब्ला जोंहा फोरोंनानै जेबो लाब गैया बिदि सावरायमोन आरोना फोरोंनि सुबुंफोरा।
उम उम।
नाथाय ओ दा बेनि फारसे बांद्राय बिनि फारसे बांद्राय बुंबा
उम सोलायलांनो हमबाय आरो ना।
औ औ ‌।
दे आरो फोर फोरों फोरमायबावदो एसे।
औ औ माने जायहा सोलोंथाइ गैया बिसिनि साननाय हनाय बेबहारफोरा एसे आलादा जायो आरोना। बिहा आलादा आखल आखु जेनबा आलादा माने बिसोरनि साननाय हनायफोरानो अनेक आलादा जायो आरो सोलोंथ-सोलोंथाइ गैयाबा गाव गावनि माइ फोरोंगोन
उम।
बुंनो रोङा बा जोंथ' बे
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो औ औ। सोलोंथाइ गैया आरो गथ मोजां गियान होनो हाया आरो ना।
ओं नंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला अफिसफोराव औ औ।
उम।
बुंनो थाङोब्ला अफिसफोराव थांबा जोबोद उसुबिदा जायो। मानोना बैफोरनि बैफोराव फरायनायखौसो नांथारगौ आरोना अफिसफोराव थाङोब्ला। नों माबा मोनसे मानिबा फर्म लागोन बेयाव नोंहा सिग्नेसार होनो थाखाय गावनि मुंखौनो लिरनो रों ङाबा मारै सिगनेसार होलायखो आरो फर्मआव मा लिरनाय दं बेखौ फरायनो रोङाब्ला बोरै मा बुजिलायखो? जायो आर
उम उम।
थिब सहि होनांगौब्लाथ' गोबां लासिं सिन जायो दानि जुगावहाय।
उम।
बिदिनो औ। बिदिनो नोङो दखान बायदिसिना होगोन बेयावबो नोंहा सोलोंथाइ गैयाबा बोरै हिसाब हिसाब खिथाब खालामलायखो।
उम।
अनेक मोन आरो गोदोनि समावहाय दाथ'
उम।
बांसिन सुबुंखौनो नुयो सोलोंथाइ गोनां।
उम।
सोलोंथाइजों लोगोसे गोबांबो गेलेनाय, खारनाय, बारनाय, बल, बेफोरखौबो सोलोंलांनो हाखायो आरोना ‌। मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय
उम। फरायनायजों लोगोसेनो बेफोर गासैखौबो सोलोंजोबनो हायो आरो ना।
औ औ औ औ फरायनायजों लोगोसे गासिखौबो सोलोंजोब खानो हायो।
उम।
आरो टिबसन लानानैबो आजिखालि साख्रि बाख्रि गैयाबाबो सोलोंथाइ थायोबा गथ'फोरखौ थिबसन फोरोंनानैबो जानो हायो।
उम। बे मोनसे गावनि बिद्दा जाहैबाय रावबो सेनानै लानो हायि।
औ औ औ।
उम।
उम।
गाव रोंनायखौ नोङो सोरनोबा फोरमायनोबो हाबाय फोरोंनोबो हाबाय।
औ।
उम बै बुजियै फोरनो जायफोरा सोलोंथाइ मोनाखै सोलोंथाइ लायाखै बिसोरनोबो फोरमायनो औ फरायनानै फोरमायनानै होनो हाबाय आरो जाय सोलोंथाइ गोनांफोर बेफोरो
औ
फरायनानै बुजायनो हाबाय आरो। सिगांथ' आरो सोलोंथाइयानो बांसिनानो गैयामोन सिगांनि मानसि फ्राथ' सोलोंथाइ फरायसालियाव थांनो थांनायानो जाखायामोन बिसोर एसेबां थाङानोमोन आरो फरायसालियाबो खममोन ना गोजान गोजानावसो थांनांगौमोन दासो जेरावबो फरायसालि खुलिबाय फराय फरायसालि जाबाय। बिदिनो सोलोंथाइ लानायफ्राबो गोबां लांबाय आरो औ।
औ गोदोनि दिनाव आरो साय खेल मथर गारि गैयामोन ना गोजानाव नों माजों
औ गैयामोन। औ थाबायनानै औ।
आरो गोदोनि सुबुंफोरा मा खालामो मोन फरायसालियाव थांनो थिन' रबा दंफां सायाव गाखोनानै थायोमोननो अबेबा दंग'आव थाखुमा हैैयोमोननो।
औ खोनादों खोनानायाथ' खुगा खुगा खोनाबोदों आरो। दाउ गावथिंला बायोमोन नो।
औ आरो बिमा बिमाफोरा फिसा हिन्जाव फिसा हिजावफोरखौ फरायसालियाव थांनो नागिरबा लेखा गारहो हरना होयोमोन। उम खामानि माव नो थिनो मोन बखालि दोनहरो मोननो। अनेक दंमोन आरो।
उम माने गोदोनि मान सिगांनि मानसिफ्रा सोलोंथाइखौ माने सोलां-सोलोंथाइ लानांगौखौ गोनांथि सानामोन आरो। बे अबेबा बखालि थाहैनाय अबावबा बिदिनो ना सारनानै लायनाय ना लायनाय सोरनावबा लावखार थाहैनाय। बेफोरबायदिखौल' सानोमोन आरो। सोलोंथाइ लानानै मा मोनगोन बेखौ सानोमोन आरो जुगा जे सानफा एफा सोलाय लांगासिनो बेखौ मिथियामोन आरो बिसोरो। उम दा बयबो फरायसालियावसो
हेल'!
औ खोनादों।
उम दे।
मा-माने गोदोनि दिनावहाय मानसिफोरा माने लेखा फरायब्ला जाम्बा जाम्बि जायो फरायनानै मा मोनगोन हाबा हुखा रोङाबा सोर लांगोन बिदिल'मोन आरोना फिसा हिनजावबाथाय। नोंखौ सोर हाबा लागोन मालाय हनै उमुगनि फिसाजोआ ओरै थोरै मावनो रोङोनो। गासिखौबो बे जि दानाय माइ सौनाय बिदिनोमोन आरोना। बिसोरो गोदोनि फिसा हिनजावफ्रा मान ने बांसिनानो फरायनो मोनामोन जाहैदों। सोरांबानो खोमसिनि फ्रायनो दाउला गाबबानो सिखारनानै माइ सौनांगौमोननो आरो हरावहाय फरायनाय टाइमआव ओखाम ओंख्रि सङोमोन।
उम नंगौ नोंथां, नों बुंनाया थिगानो।
औ औ।
माइ सौनोनानै जानो मेसिनबो गैयामोन नालाय उवा लानोमोन नालाय जाथारनांगौमोन नालाय ओंखायनो मावनांगौ जायोमोन। जायहा बै समावहाय सोलोंथाइ लादों बिसोर दा मानसि जादों आरो मोजां गेदेमा मानसि जानो हादों आरो।
जायफोर सोलोंथाइ लानो हायाखै बिसोरथ' दा हालुवायैनो। हाल मावनानैनो खस्थयै खस्थयैनो जानांगासिनो। बुजियासैना बै समाव सोलोंथाय आदि। सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ सोलोंथाइयानो गोनांथि होननानै बुजियासैमोन ना।
दाबो जोंनि गेजेराव औ दाबो जोंनि गेजेराव बे बायदिनो दं सोलोंथाइ लानानै मा मोनगोन। बेबायदि साननाय दङ जोंनि गेजेराव दाबो अबावबा अबावबा खन्द खन्द जायगा जायगा दङ बिदियानो दाबो। जायगा जायगा सोलायबाय उम।
खनलायाव दासिमबो फरायसालि गैया होननानै खोनानो मोननाय जादों आरो ना। हादानफोराव हाय माने बिसिनायाव फरायसालिनि आंखाल दैनि आंख
औ दा जोंनो थाखाय फरायसालियानो। औ दा जोङो जोंनि थाखाय फरायसालियानो गोनांथि थार आरो सोलोंथाइयानो। सोलोंथाइखौनो सोलोंथाइ लाथारनांगौ आरो दा जोंनि थाखाय। मानो होनोब्ला बिराद दावगालांबायना गुबुन सुबुंफोरा।
उम
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो।
दाथ रावबो फरायैयानो गैया गथ' गथ' फ्रायानो।
उम फरायो फरायनायालाय उम।
ओनफाय जाय बायदि उन्दै उन्दै दा ग'थफोर दंना बिसोरो स्कुलाव थाङा फरायसालियाव थाङा। बिसोर बायदि ग'थफोरा माने निसाजोंल' थाखायो आरो जाय बायदि निसा थाग्रा ग'थफोर बिसोर मालाबाबो फरायसालियाव थांखाया। क्लास सिक्स सेभेनावनो गारो निसाजों।
उम निसा लाबाय नालाय बहा फरायनो गोसो जाबावनो बहा फरायसालियाव थांनो गोसो जाबावनो। निसाजोंनो सम बारहोलांसिगोनबा।
बिसोरनाव फरायसालिनि फारसे गोसो गैखाला माने फरायनायनि फारसे।
उम फरायसाफोर फरायबादि बेफोर बायदि मावनो हागोन बेबायदि। समाजनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। बुहुमनि थाखाय खामानि मावनो हागोन बेबायदि साननाय गैला आरो बिसिनाव हाय। जास्ट मोनजानांगौ मोनलोंनांगौ बिदिल सानसै आरो जाय निसाजों थाग्रा।
देरगोन अब्लासो बुजिगोन बिसोरबो माने।
उम,
उन्दै बैसो साननो हनो हानाय गोहो गैया बिसिनाव बारा बिमा बि बांद्राय रां रुफा दाबिबाय ओमफ्राय बेरायहैबाय लों जाबाय बेल आरो ना नोंसिनाव।
उम जायखि जाया मोनजानांगौ। मोनलोंनांगौ आरो सोलोंथाइनि फारसे बारा इसेबां गुरु थ गैला आरो बिसोरनाव उम
सम फैगोनाव अबोला बुजिगोन बिसोरखौवलाय,
औ नोंथां जोंना समाबो फैबाय दोननोसै नामा?
औ दे नोंथां दे।
औ दे दे।